ओ
गैया नायनोबो गोनां‌ जागोन। मारसि मा ओंख्रि जानाय?
सबायजों दाउ बा उम उम बारावटा बोद मा बुन्दालै नों लखेल दाव उम उम
अ सबायजों दाव अ मा माबोरै संङोलै ओंख्रिखौ?
खारै होबाय सबाइ होबाय सारायाव जानबाय।
ओ सबायजों दाउजों बोरै बोरै संङो? अ बोरै बोरै सङो?
उम बेबायदि बोरै संङो ओ इदिनो संला बायबाय।
सं बायबाय ना अनजालु माय गाया नामालै नोंसोरनि
उमहो उमहो गायाखै।
नोंसा गाया आरोना ओमबा? माय गाया ओमबा जानाव गाय ओनबा
उम दिनै आलि दाननो थांनो होननायालाय मा जाखो? हो
गसिगोन खोमालै सासे फैबाय माथो सासे फैबाय बस। गोमा ओइ थौदो माबा लायनोसै
बिहद
बानायजोब ब्रा
सबायजों दाउजों होनना खोन्थाखाबाय हा खोनाया
सबायाइनि दावजों जाथारबाय आरो ना आंबोनाव दा इसे
फार्स
उम
माथाम फैनाय जोंहा माथाम माथाम ले
मा बुस्थु
थामलै माथाम
मा मा बुस्थु
बियो ब्रा
आतसा
हा हांखोआ माथाम फैदों
ओ
हांसो माथाम फैदोंलै
ओम
नोंनाव गैया
ओ
नोनाव गैया
हा
गैयादै एसेलमोन जाबाय आं।
एसेलखाय जाबाय आरो ना?
उम
एसेल'खाय जाबाय आरोना नों फंबाय। देलै। जाले
उम
सिरिब्रा सबाइ ओंख्रिखौ बोरै संङो? सबाइ ओंख्रिखौ बोरै संङो?
बोरै संङो संलाबायबाय बिदिनो संग्राबादि। संला बायबायाय।
हा
संलाबायबाय गोदाव सोरोरावनो।
मा गोदाव सोराव सबाइ ओंख्रिया गोदाव संबा गोदाव सोराव संबा माबा जायो ओंख्रि जायो।
आइया फार्स्टआव एवथुमग्रोना लाबाय
ओमफाय
हुक्रेमबाय हुक्रेमनानै एसे सारि माबा जावसोबाय। गुदा गुदिया खा मा गादा गुदाया खारनायनि। ओफाय दै गुदुं फुदुंबाय दै गुदुुंवहाय होबाय।।
उम ओमफाय?
खोबना दोनबाय गोदौबाय। खारै होबाय ओमफ्राय बोखांनानै बेलगआव दोनथ'बाय ओमफ्राय थाव सेरबाय थाव सेरनानै आरो थावआवहाय सबाय ओंख्रिखौ सेरबावबाय फिसानो आरो। दसे जबोहोनानै आरो बेदरफोर होनांगौ दंबा बेदरफोर बेदर ओंख्रियाव बेदर एवबाय एवना लानानै बेदराव होसनबाय सबाय ओंख्रिखौ।
उम
सेरनानै
बिदिआरोना। उम गोथाव जा-गोथाव जायोआरोनो
जायो रा मानो जाया जानो।
उम
खारैफोरखौ मोजां होनो रोंबानो गोथाव जाबाय
गोथाव' जायो आरोना
उम
नोंथ' संख्रि होआखैलै
हो
नोंथ' संख्रै होआखै ओंख्रियाव
मा संख्रिया होआबा फाग्ला बोरै गोथौ जानांगौ जाखो
नोङो नों बुंबाखैबा संख्रि होआखै मा संख्रि होदों होननानै
होदों रा होदों मानोबा
होदों
सिख्लाफोर संहरनांगौ
खामानि गैया गोथावखौनो संनो रोङा
मनसै
फाव फावानो सिख्लाफोर संनाया
थावा
मा खोथा बुंलाबायदों
होम
आंनोबा हरलायाखै
माखौ नोंनो हरनांगौ जाखो
हो
माखौ नोंनो हरनांगौ
ओंख्रिखौ आंनोबो हरनांगौ होनदां
गैया ओंख्रि गैया
जायो गासैबो
रानना जानाया
आं जानाया नों जानाय
उम
ओमफाय नै दा
मां ओंख्रि संखो नोंलाय?
गैयालै खनदुलि। दावदै एवनायसो। खुन्दुलि ल खुन्दुलि दावदै एवना
ओमफाय।
ओमफ्राय गैला ओंखाम।
ओमफ्राय। अर कुछ?
ओमफाय गैला आरोखि मिथिबाय?
नंगौ। मैगं जोब्बायलै बाला गामोन खौसो लाबोफानो हरनांसिगोन।
मैगं जोबबाय? मा जाखो? लाय लायनो होननाया जाखो। हा? अ जुरि। हेलु। हालौ।